औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ।
ओ दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
दङ इदिनो माने जिरायलाबायनानै
अ आंबो दङ जिरायनानै ओरैनो
अ
ओ नोंथाङा फ्रिबा नोंथां औ बुंनो हागोन नोंथां
औ माने दा जोङो उ नाफाम देनायनि आं बांद्राय मिथिया माने नोंथाङानो बुंग्रोना होनाय गिबियाव नाफाम देनायनि सोमोन्दै
अ नाफाम देनायनि सोमोन्दै सावरायनो नोंथां।
औ
अ बिदिब्ला खोनासं नोंथां
औ
ओ गिबियावनो जोङो नाफाम देनो होनोब्ला जोंनो थास'नि गोनांथि बा ना गोराननि गोनांथि नङा होमब्ला नोंथां
औ
ओ बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव आंखौ आंनो बुंनांसिगोन आङो नाफाम देनो ओ बिलो बा दंग'फोरावहाय जेनेबा नाखौहाय ओ सारनानै बा ओ ओ जेखायजों गुरनानै लायग्रोयो
औ
ओ बिनि उनावहाय नाखौहाय ओ बेफोरबायदिनो फिथिख्रि नाफोरखौहाय जोङो बिगुर गारनानै खि गारनानै जोङो साफा खालामना लाग्रोनांगौ जायो। ओ बिनि उनावहाय नाखौहाय बेफोरबायदिनो साफा सुनानै जोङो फोरानगोरो ओ साननै सानथाम सान्दुं गोसा नङाबा एसे साननै सानथाम नांगौ जायो।
औ
बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला ना गोराना नाया रानगोन अब्ला जोङो बे ना गोरानखौनो नाफाम देयो ओ नाफाम देनोब्ला जोंनो ना गोराना जुदि न'आव गैयाब्ला बायनानैबो देफैनोबो हायो नाया जुदि मोजांबा आरो
औ
ओ नाया ओ ना गोराना जुदि मेजेम गोनां बा न' न'नि लकेल फोराननाय अब्ला ना नाफामा गोथाव एसे ओ जानो गोथाव जायो आरो बांसिन मोदोमसिनो होननाय खोनानो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां
ओ बेफोरबायदिनो जोङो थास' थास'नि गोनांथि थास' गोसोमखौ होयोब्ला बांसिन मोजांसिन बा बांसिन गोथावसिन होननाय खोनानो मोनो आरो बेफोरबायदिनो आङो ना नाफाम देनोब्ला ओ थास'खौहाय थास' देन्थाखौहाय ओ ओ बिगुरजिनानै बा मिजि फिसा फिसा हानानै आङो बेफोरबायदिनो थास'खौहाय होनानै होयो ना देनाय समावनो ना नाखौ नाफामखौ जोङो उवाल गाहेनावनो देनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
बेफोरबायदिनो नाखौहाय एसे गेब्लेजासे देग्रोनानै बिनि उनावहाय जोङो थास'खौ होनानै होयो। ओ थास'जों दे देखानानै ओ देफानानै थास'आ जुदि थास'जों ना गोरानजों जुदि एसे मोजाङै जुदि गेब्लेब्लायबा जोङो बेखौहाय भयेम बा हासुङावहाय दोननो हायो औवा हासु ङावबो
औ
औवा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आबौ आबैनि दिननिफ्रायनो नाफामखौहाय हासुङाव सोना दोनोबा एसे बांसिन मोजांसिन होननाय खोनानो मोनो आरो ओ ना ओ हासुङाव सोयोब्लाबो जोङो हासुङावहाय जेबो बार हाबि बा जेबो एम्फौ हाब दैनो हायिनि एम्फौ हाबनो हायैनि जोङो बेखौ मोजां माथुगोरनांगोन आरो
औ
बेखौ मोजां माथुनानै जोङो बारहाबि बा ओ बेफोरबायदिनो हाबनो हायैनि भयेमफोरावबो जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो बथलनि भयमावहाय सोना सोना दोनबा बांसिन मोजांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो बिनि उनाव बिनि उनावहाय जोङो बेखौ सोनानै दोनखांनायनि उनावहाय मास मोननै बा मास मोनथामसोनि उनावहाय बेखौ जोङो जाजायो आरोना जों नाफाम देना दोननाया ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव बोरै देनाय जायोबा नाफोरखौ मोनगोन ना मोना
औ माने बिलो दुब्लि बेफोरबायदियावथ' मोनखायो जों माने दुब्लिफोराव मोनो आरोना गुरनो थांब्ला नाफोरखौ आरो नाफामखौबो मोनजायो मोनो
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव नाफामखौहाय औ बुंनो हागोन नोंथां
औ माने गिबियावनो जोनो नाफाम नाफाम देनो थाखायथ' थास' नांग्रोबाय ओमफ्राय ना गोरान बेजोंनो जायो आरोना ना मोनै ओमफ्राय ना गोरान आरो थास' थास' गोसोम मोनब्ला बांसिन मोजां आरोना
औ औ
ओमफ्राय थास' गोसोमखौ जों गिबियावनो माने मोनखायो नालाय थाखायो ओमफ्राय हाना लायबाय लानानै बिगुर जिरबाय जिरनानै ओमफ्राय बिदिनो सजुबनानै दोनबाय आरोना ओमफ्राय नाखौथ' जों बिलोफोराव गुरनो थाङोबा दुब्लियाव गुरनो थाङो ओमफ्राय गैयाबा आरो बायनो बायबाय बायबाय बिदिनो ओमफ्राय ना फिसाबा बांसिन मोजां जायो आरो ना नाफाम देनायाव
औ औ
बिदिनो ना फिसा फिसा जेरै फिथिख्रि बेफोरबायदिबा मोजां मोनो आरोना नाफामखौ ओमफ्राय नाखौ जों लाबो जेनेबा दुब्लिनिफ्रायनो लाबोबाय आरो ना गुरना लाबोबाय ओमफ्राय लाबोनानै सुबाय सायबाय बा फोरबायदि गारबाय गारनानै ओमफ्राय जों बिदिनो फोरानबाय ना गोरानखौ ना गोरान खालामनो आरो ना फोराननानै बेनिफ्राय जोङो उवाल बा उवालफोरावनो देबाय आरो ना नाखौ गुन्दै जाजासिम देबाय गुन्दै जाहोनानायनि उनाव जों थास'खौबो होनानै देफाबाय दहाय जिरना लानाय थास'खौ ओमफ्राय बेखौ जिरबाय देनानै जों माने औवा हासुङाव माने गोदो औवा हासुङाव दोनबा बांसिन गोथाव जायो होननानै मोनथियो आरोना ओमफ्राय औवा हासुङाव ज सोनानै दोनबाय बिनि उनाव जों गोरानो जेबो हाबनो हायै बायदि माने खाथाबना दोनबाय आरोना जायखि जाया जोंनो माने जेबो हाबनो हायि बायदि जेबो गैयिबायदि बिदिनो खानानै दोनबाय बिनि उनाव माने म मास मोनसे मोनथाम मोनब्रै माने बोसोर जानाबो जानो हायोना नाफामखौ
औ औ
बिदिनो बिदिनो
औ औ थारैनो आरो खोनानो मोनदों जुदि थास' गैयाब्ला ओ थास'
नाफामखौहाय खुमब्रा जोंबो देयो होननाय
औ।
ज थास' गैयाबा जोङो खुमब्राखौबो होनानै देनो हायो आरो।
औ। जोंनिथिं माने थासजोंनो देयो आरो।
गोथाव मोनो होनब्ला नोंथां?
औ। नाफाम होनबा नाफामखौ मोजां मोनो।
खोनादों ना?
औ।
जोङो नाफामखौहाय ओ बर'नि ओंख्रि होनोबा बे नाफामाबो मोनसे।
औ नाफामखौ माने जों बर'फ्रानो खालाम मोजां देना बर'आनो खालामो देना नाफामखौ बांसिन।
औ नोंथां जोङो बयबो नाफामखौ जानो गोथाव मोनो बिनिखायनो जोङो ना मोनोब्ला ना गुरहैनानै जुदि बुरजा मोनबोयोब्ला जों बेखौ फोराननानै देना दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ। हेलौ नोंथां।
मेसेंनि नाखौ बां
खोनायाखै? खोनानो थाङाखै?
नायखौ एसेयावनो दोन्थ'नो नामा?
औ दे।
औ उनावहाय लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामो नोंथां। उनावहाय जोंहा सावराय फिनखौ आसा खालामदों। नोंथांजों लायरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों लायरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय। उनाव लोगो मोन फिनगोनखौ आसा खालामो नोंथां
औ।
दे बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथां।
औ दे।